औ नोंथां आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। सावराय जागोन।
औ आं बर'नि सेरजानि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन। नोंथांजों आं रायलायनो हागोन ना औ। सेरजा सेरजाया बर'फोरनि रोखोम खोमसे गोनांथार दामग्रा दोंब्रै थार थानाय भाय'लिन बायदि बोरलाजों हुयै हुयै दामग्रा बर'नि जाथोसे आगजुखौ सेरजा बुंनाय जायो। नंगौना नोंथां औ सेरजाखौ जायगा लायै जायगा गा खायफाया सेरेन्डाबो बुङो।
औ
सेरजाखौ सोरखौबा माब्लाबा सेरजानि गादां खुज्रा होननानै बुंनायखौ नुनो मोनो।
औ
औ दिरुं बाहायनानै बानायनाय दामग्रा आइजेंखौनो टाटा पायदिया बुंनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नों
अह सेरजाखौ गुबैयै सिजौ दंफांनिफ्राय बानायो।
औ नोंथां।
सिजौ बिफांनि आंखालाव दानि सुजुग सुबिदानि थाखाय मान्दाल खान्थाल सेथ'ना बायदि दंफांनिफ्राय दाननाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथा
नाथाय गुदि आरो सैथ थोबादिब्ला सिजौआसो
औ औ नंगौ नोंथां।
गोदोनि बाथ्रा जों जों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सासे मानसिया गोबां दुखु जारलानि गेजेरजों थावरिसे थावरिनानै सैथोखौ फोथायथि लानानै बे सेर सेरजाखौ बानायनो हमदोंमोन होनना।
औ नोंथां।
थो फोथायनायनि गेजेरजों सिमांखौ लाना दाननाय सिजौ बिफांनि नंगौना नोंथां। औ सेरजा दाननानै दामग्राया मोनसिङानोमोन होननानै जों मोनथियो
औ।
औ बेखायनो दिनै बायदि बायदि बिफांनि सेरजा दाननानै दामा मानो बुंनांगोन दि सेरजाया गुबैयै सिजौ बिफांनि जानांगौ।
औ नंगौ नोंखां।
बिफां थुख्राखौ सेरजा खालामनो हानाय बायदि मोजाङै दाननानै आरो स्लिम स्लिम सैनानै जेराव जेराव मा बायदि महर नां गौ बेबायदि दानख'ला दान खना लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
खर' आरो गोदोनाया बेनि गुबुन गुबुन बाहागोनिख्रुइ दुइसिन नंगौना नोंथां औ उदैनि सिंनि बाहागोआ थोंजों आरो फारनैथिंबो खरदेदे महरनि
औ नंगौ नोंथां
आ मोननै बाहागोखौनो अहेब बुंनाय जायो
औ
बे मोननैनि महरा नांगौ नांगोलखौ उल्थायनानै होब्ला दुलाराय गेजेर आरो सिंनि बाहागोआ सायाव जेरै जायो बे बेबायदिनो जायो सेरजायाबो औ बे उदै मोननैनि गेजेराव थानाय सेरथेथे बाहागोआनो जाबाय सेरजानि जानजाय।
औ नोंथां
औ सेरजानि बे मोननै उदै आरो खर'नि मोखां फारसेखौ नांगौ बायदि दियै दंफां दानख' दानख' खुलिनाय जायो। नंगौना नोंथां औ उदै मोननैनि दन्द्रा आरो खर'खौ बे फारसेथिंजायनो नांगौ बायदि दानख'नाय जायो।
औ
सेरेना खुगानि जिं मोननैआवबो स्रें स्रेङै मोनब्रै गुदुं थायो। बे मोनब्रै गुदुंनि आग्दाथिं से आरो थाम गुदुंजों दंफां एबा औवानि आसि फिसाजों समानहां मोननै खाला सोहरनाय जायो। बेबायदिनो आगसिथिं नं थु आरो ब्रै गुदुंजोंबो खाला सोना होनाय जायो।
औ
बे खालाफोरखौ सेरजा दिरुं दैदेनग्रा खाला बुंनाय जायो। नंगौना नोंथां औ सेरजा खुगानिफ्राय थामहिनबा सेरजा दिरुं दैदेनग्रा खालायाव दोंफा दोंफायै दिरुं गोनांथार जायो। औ बेबायदि दिर रुआ गासै दोंब्रै जायो।
औ
अस्थाद खामिनि कुमार नार्जारिया बुंनाय बादिब्ला बे दोंब्रै दिरुंनि मुं आरो बेनिफ्राय रिंखांनाय दिरुंफोरनि माखासे मुंफोरबो दं दिरुंनि मुं फोरानो जाबाय रदा मोसा अरजानाय सावला आरो राङि
औ
बे दिरुंफोरनि मादाव रदायानो देरसिन आरो बियो आग दाहा थायो मिथिबायना नोंथां रदानि उनाव मोसा अरजानाय मोसा अरजानायनि उनाव सावला आरो बेनि उनाव राङियानो दुइसिन
औ
बे दोंब्रै दिरुंखौ सेरजा खुगायाव थानाय दिरुं दैदेनग्रा खालायाव खाना दों दों आरो उदै साजों बोना लांना सेरजा खिथुआव खाहैयो सेरजायाव बेबायदि दिरुं खानाया सिगां सिगां सेरजा सिंनि उदैखौ मोजाङै हादिदग्लानि गोदोनायाव थानाय मनाजों थुमनाय जायो नंगौना नोंथां औ सेरजा अस्थादफोरा बुङो दि हादिदग्लानि गोदोनानि मनाखौ मोनाब्ला मोफौ बिगुरजों थुमनाय जायो
औ
अदेबानि मानि एबा आथिखालाव हादिदग्लानि मनानि आंखालाव गोबाङै मोफौ बिगुरखौ सेरजायाव थुमनायखौ नुनो मोनो
औ
औ‌ सा उदैयाव जेबो थुमा लाबासिनो बेखौ लान्दाङै दोननाय जायो
औ नोंथां
थुनिफ्राय एसे गोजौआव सिं उदैनि मोफौ बिगुर सायाव आगसि आगदा मोननैनि खाथि खाथि मोननै मोननै फिसा फिसा गुदुं खालामनाय जायो नंगौना नोंथां औ बे गुदुं मोननैया सेरजानि देंखोखौ ओ थियै रिंखांहोनायाव मदद होयो
औ नंगौ नोंथा
बे मोननै गुदुंनि गेजेरजों दोंब्रै दिरुंखौ बोना लाबोना खिथुआव खानाय जायो बे गुदुं गुदुं मोननैनि एसे गोजानाव बिगुर सा आरो दिरुं दोंब्रैनि गेजेराव मोनसे दालां होनाय जायो बे दालांआ दिरुं दोंब्रैखौ दामनाय समाव दैखांना गोख्रों आरो थि खालामना लाखियो जायनि थाखाय सेर्जानि सुदेम देंखोफ्रा गोथारै रिंखाङो
औ
गोनां जायै समाव बे दालांखौ बख'थ'ना दोन्थ'नोबो हायो बे दालांखौ गराय बुङो
औ
सा बिगुराव जेबो बि गुर थुमनाय जाया बेखौ लान्दां दन्द्रा बायदियै थायो। मिथिबायना नोंथां? नोंथाङाबो सेर रजा बाहायनायनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथाङा जेरैबायदि गासैबो सोर रजा बानायनायनि बागै बुंनाया गाससिबो सैथोआनो। नोंगौ जोङो सिगांनि समाव बांसिनानो जोङो सिजौ बिफांजोंसो सेरजाखो बानायनाय नुयोमोन। बेयो थार बाथ्रा आरो बेयो सैथो आथिखालाव जोङो सेरजा गोबां रोखोमनि बाहायनायखौ नुनो मोनो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बाथौ फुजायाव आरो माबेबाफोराव जों खेराइ होनाय समफोरावबो सेरजाखौ जोङो दामनांगौ। आरो सेरजाया जोंनि थाखाय बाथौ फुजानि थाखाय आरो बर' समाजनि थाखाय मोनसे गोनांथार बुस्थु। दुखुथिया समाव देंखो सुब बोनो थाखाय जोङो सेरजाखौ हुनाय जायो। थ' नोंथाबो मिथिगौ जानो हागौ आथिखालनि गोबां रोखोमनि गानफोर दिहुननाय एबा माबेबा मोनसे फिल्मफोर बानायनायावबो जों बेफोरबायदि सेरजा हुनाय दा जों मोनबोदों। आरो बेफोरबायदिनो बाद बाथौ आरज खन्नाय आरो ओ खेराइ फुजा होनाय आरो बेफोरबायदिनो खेराइ मोसानाय बेफोरबायदियावबो जोङो बेफोरबायदि सेरेजा दाबनायखौ नुनो मोनो आरो न फोराव सोरनिबा ओ मानसिफोरनि दाहा गानाय एबा जाय मानसिफोरनि न'खराव थैनाय जायो बेफोरनि फारसे दुखुथिया देंखो सुर बोनानै जोङो आरज गाबनाय जायो बेहाय जोङो सेरजाखौ नांगौ जायो। नोंथांआ बेखौबो नुदों। जानो हागौ बेफोरबायदिनो जोंनि गासैबो खामानिफोराव आरो माबेबा माबेबा जायगाफोर माबेबा माबेबा बुस्थुफोराव जों बेफोरबायदि सेरजाखौ दामनाय नुयो। आरो सेरजाख खौ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदि जोङो गोरा दुरुंफोर होननानै जोङो बुनाय जायो होननानै बुंदों दुरुं गैयाबाथाय आरो बेखौ जोङो ओ हांखो बायदि बानायाबाथाय जों बेफोरनि देंखोखौ मोना सेरजानि देंखोखौ जों मोना होननानै जों मिथि जायो आरो बुंनो थांबावोबा जोङो सेरजाखौ बेफोरबायदिनो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा आरो बे सेरजानि बागै एसे सुंद'यै बुंथिनानै होबावनो हागोन नामा आं बेखौ आसा खालामो
औ ओ-ओ बेबायदिनो जेनेबा सेरजाखौ जोङो माबोरै बानायो बेखौथ' आं बुंथिबायानो नोंथांनि सिगां गाङाव ओ बेजों लोगोसे नोंथाङा बो आंनो सेरजाखौ मा मा खामानियाव बाहायो बेफोरनि सोमोन्दैबो बुंथिनानै होबाय औ सेरजाखौ दामनो थाखाय सेरजा ओ सेरजाजों लोगोसे बे सेरजा बोरला बेखौबो बानायनानै लायो मानोना सेरजा बोरला गैया बा सेरजाखौ दामनो हाया सेरजाखौ बोरला जो ओ बेनि सायाव जेनेबा सेरजा गराइनि सायाव हुयै हुयै बेनिफ्राय दें खो सों सोरजिनाय जायो
औ नंगौ नंगौ
औ जोङो बिदिनो ओ मोसानाय बा मेथाइ खननाय बा मा बिदिनो माखासे खामानिफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
औ ओ नोंथाङा दिनैनि बे सेर ओ सेरजानि नि सोमोन्दै बा सेरजाखौ मा मायाव बाहायो बेखौ बुंथिनानै होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय दा जों दिनै नि बे
सेरजानि सोमोन्दै रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नसै नामा
औ औ गोजोनथों नोंथां
औ दे बिदिबा नोंथां
औ दे
औ